औं
औ
औ ओरैनो दंना
औ ओरैनो दं
औ नोंथां माने आं मोनसे टपिक लानानैसो फैदोंमोन आरोना नों
औ
माने जोंनि जानाय आदारनि बागै आरोना जोंनि जानाय आदारा बेसेबां गोनांथि दंङ आरोना जोंनि जानाय आदारा जेनेवा बे एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा
अ
दसै स
दा सुबुं माहारियाथ' माने जिखुनु जिउ गोनां बेसादानो माने जानाय आदार गैयाब्लाथ' थांना थानो हानाय जाथावना नंखाया नङा होनबा नोंथां खोनादोना नोंथाङा
औ खोनादों दे खोनादो
औ औ ओ जों सुबुं माहारि हिसाबै जों मानसियाथ' जोंनि गाहाय जानाय आदारानो जाहैबाय ओंखाम अ माने जों बर'फोरनिया ओंखाम आरोना बिनिनो जों गुबुन गुबुन हारि गुबुन गुबुन माने फोरनिया माने बिसिनि जानाया आलदा ओ खायफा रुटिफुरि खायफा नुदोल्स माने बिदिनो गोबां आलादा आदा आलादा आलादा ओ रोखोमनि मानसिफोरनि जानाया आलादा आलादा आरो जोंनि बर'फोरनियाथ' ओंखामानो ओंखाम ओंखाम होनोबाथ' जोङो ओंखामखौल' जानानैथ' थांनानै थानो हाया नङा होमबा बे बे लोगोसे जोङो ओंखामजों जाफानो थाखाय गोबां बायदि रोखोमनि ओंख नांगोन। ओम मानसिया जेब्ला जोनोम जाजेननायनिफ्रायथ' जोङो ओंखाम जानो हाया नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
औ समजों लोगोसे जों जेब्ला औ देरबोयो जेब्ला ओंखाम जानो। हानाय जायो अब्लानिफ्रायसो जोङो ओंखामजों लोगोसे। गोबां बायदि रोखोमनि ओंख्रि आरो जोङो जानाया जोंनि थाखाय ओंखाम जानाया। जोंनि थाखाय मेन मोनसे गाहाय आदार माने बेजों लोगोसे जोङो ओंखामजों लोगोसे गोबां रोखोमनि ना बेदर मैगं थाइगं बेफोरखौ। जायोब्लासो माने जोंनि देहाया गोग्गो आरो थाजिम थागोन।
उम।
लोगोसे जोङो।
मोनफ्रोमबो जिउ गोनां बेसादानो जानाय आदारखौ माने मोनफ्रोम।
गोबां। माने जिब जुनार दाावमा दाउसा दं बिसोरबो माने गाव गावनि जानाय आदार। खौ जाखायो आरो जेरै जों मानसिया ओंखाम जायो। बेनिफ्राय ओ जोंनि ओंखाम जानाय जेनेबा सुबुं माहारिनि मानसिनि ए ओंखाम जानाया माने थाब दोजोन जाया जाहैदों बेनिखायनो जोंङो ओ सानसेयाव ओंखामखौ जोंङो खननै बा खनसे से बेफोरबायदि जानानैबो थानो हायो आरो ओ। नाथाय गुबुन जिब जुनाराथ' माने बिसोरनि जानाय आदारा थाब थाब दोगोन जानायनि जाहोनाव बिसोरो माने सानसे जाबाय थानांगौ जाहैदों जेरै मोसौ बोरमा बिसोरथ' औ अमा बिसोरथ' गाव गावनि जानाय आदारखौ दैलि माने बिसोर होबानो होबानो जाबाय थानो हायो नाथाय मानसिया बेफोरबायदि। हाया आरो माने गावनि देहाखौ नायनानै माने जानांगौ जायो ओ जोंनाथ' जोंङो सुबुं माहारिया जेनेबा ओंखामखौ जोंङो फुं फुं आरो सानजौफुुंआव जाथारनांगौ आरो नाथाय हरनि समावहाय जोंङो ओंखाम जायालासे बिदिनो माने रुथि फुरि जायोब्ला माने जोंनि देहानि थाखायनो माने मोनसे मोजां आरो माने ओ जोंनि देहाखौ माने रेजें लाखियो आरो माने हर बावहाय रुथि फुरि जायोब्ला।
औ।
औ बेजों लोगोसे गाव गावबागावनि बेमार माने सुगार हाइ प्रेसार ल प्रेसार बेफोरखौ नायनानै माने माखासे ओ बेदर बुस्थु एबा नाफोरखौहाय माने ओ बासिनानै जानाया माने जोंनि देहानि थाखायनो मोजां आरो अ लोगोसे जोंङो जोंनि देहाखौ ओ सिट्रं एबा थागद लाखियोब्ला जोंङो दैलि मरनिंआवहाय माने दै दैखौ से लिटार एबा ओ आदा लिटार दैखौ लों थारनांगौ होननानै आं सानो आरो। औ माने बेयाव जोथोनै लाखिनोबा ओरैहाय दै लोंनांगौ बिनि उनावहाय जोंङो माखासे ओ गोथां फिथाइ जायोब्ला मोजां जेरै उम थालिर ओ ड्रागन फ्रुइट्स बिनि उनाव वाटारमेलन मेंग' बेफोरबायदिखौ जायोब्ला मोजां। आरो माने खायसे खायसेथ' ओ सिखारबाय माने फुंङावनो गायखेर सा लोंबा बेफोरबायदि गाइखेर सा लोंनाया माने जोंनि देहायाव गेस्ट्रिक लाबोयो।
औ।
बेनि थाखायनो माने गाव गावनि देहाखौ नायनानै माने।
ओं।
जानाय आदारखौ बासियोब्ला माने मोजां आरो। ओ लोगोसेथ' जोंनि गाहाय जानाय आदारा ओंखामानो जाहैदों ओंखामनि अनगायैबो जोंङो गोबां ओ। बाहेराव सावनाय जेरै सावमिन मम' पक'रा माने गोबां बायदि बायदि रोखोम। रोखोमनि ओ मेथाइ माने बेफोरबायदिखौ जायो आरो। अब्लाबो ओ बे बेफोरखौहाय ओंखाम जाखांनायनि उनाव जानाया मोजां बेफोरखौ माने ओंखाम जायैनि सिग सिगां जायोब्लाथाय माने जोंनि देहाया माने ओ थागद एबा थाजिम जानायखौ आं नु नुनो मोना आरो।
औ।
अब्ला नोंथाङा बेफोर जानाय आदारनि बेलायावहायो नोंथांनिफ्राय ओ माबाफोर बुंनो बुंनो
उम औ औ औ। हमनाला दे ओ आ-आदार नंङाबा माने जोंङो थांना थानो गोब्राब आरोना बयबो बयबो मानसि जिउआनो हक एम्फौ एनला हग मोसौ मोसा। गसि माने आदारनि थाखाय। बायदों माने फुरा दिनखौ बारग होयो आरो मानसि। जोंहा‌ हमना ला दै लिग सानफ्रामबो माने आदार। गन माने नागिरनो थाखायनो। मा मा बबेबाफोर खामानि मावनांगौ जायो बिनि थाखायनो माने। आदार बुथुमनोनो माने फैसा थाखा नांगौ नालाय आदार बुथुमनो बायदिसिना खामानि माव। मावै मावै मावनानै हाजिराफोर मावसे मावनानै माने आदार। बुथुमनानै जाथारनांगौ गोनां जायो आरोना थि बिदिनो दाउ अमा। फ्राबो माने। दाउफ्राथ' सोरांनो सोरांनायनिफ्रायनो माने आदारखौसो नागिरखायो माने आदारखौ माने सोरांनायनिफ्राय नागिरनानै मोनाबासो। माने आदार नागिरनाया जोबो आरो बिसोरना बे लेग माने आदारनि। थाखायनो माने बिसोरो फुरा दिनखौ बारग होजोबो आरो। ओमफ्राय बिदिनो। बिदिनो मोसौफ्राबो फुंनि सोरांनायनिफ्राय लानानै बिसोर। द्रे। गांसो जायाबानो माने बिसोरनि जिबआबो जाया आरोना साम। माने बुंनि। सोरांनायनिफ्राय बिसोरो गांसो जासे जानानै दै लोंगोन दै लोंसोलोंनानै गांसो जागोन माननानै बिसोरो। सानसे माने जानायजोंनो माने दिन। थाङो आरो बिसोरनि जआ माने बेलेग बेले। गैया आरो बिसना जानाय। बिदिनो माने थाइ थन थांनांगौ जायो आरो बिसना। बिसिनो रावबो दौनाबो होफैया नालाय गाव गावनि आदारखौ गाव गागाव नागिरनो हायो आरो। दा जोङो दा दा। जोङो सुबुं माहारिफ्रा बेलेगाबो नोंनि आदारखौ दौबोनो हायो बिदिबा बिसोरनो मोसौफोरखौ दा बेलेगा बेलेग मानसिया बिदि दौहैलाबायनो हाया ना बिसोरो गावनि आदारखौ गावनो नायगिरनानै सान सानसे गाहाम जोंखौ बिसोरो आदार नागिरनानै फोजोबदो आरो आरो जोंनि जोंनि बे सुबुं माहारियाबो बिदिनो।
औ खोनायासै नोंथां। खोनादों ना नोंथाङा?